अ नोंथां औ नोंथाङा मा खालामना दं दा?
आं जिरायगासिनो दं नोंथां नोंथाङालाय माथो खालामगासिन
दं आंबो जिरायनानै नोंथांनि खबरा बोरै दं दा?
आं मोजाङैनो दं नोंथां।
औ दं आंबो मोजां। मोजाङैनो दं। ओ नों नोंथांजों आं मोनसे आयदा लानानै सावरायनो फैदों नोंथाङा सावरायनो हागोन नामा?
औ सावरायनो हागोन दे। माइ दानि सायाव सावरायनो लादों नोंथां?
माने सावस्रिनि बागै आं एसे सावरायनो सानदों आरो नोंथाङा ओ बेखौ हायोबा एसे गुवारै सावरायना होनो हागोन नामा?
औ सावरायनो हागोन। दे नोंथां बुंलाय। ओं। नोंथां खोनादों ना जोंथ' सावस्रि होनोबा जोङो जों बयबो जों मोनथियो माने जोंनि सरासनस्रा जिउ खुंनायावनो जों मा होनदो जों बयबो सुबुं माहारि फोरा जों मा होनदो गोगोयै लाखिनांगौ। नोङा होमबा?
औ नोंगौ।
अब्ला जोङो सावस्रिखै सावस्रिखौ गोगोयै लाखिनो थाखाय जों माबायदि खालामनांगोन नोङा होमबा। जोंनो नांग्रोगोन बेखौ। जोंनि जों सावस्रिया गोगोयै थायोब्लासो जोंनि माखासे मावनांगो हाबाफारिफोर जों बेयाव जोङो थांनो हायो।
मावलाङो औ ओ
सिगांनो हायो जोंनि सावस्रिया गोगो गैयाब्ला लोरबां जायोब्ला जों माखासे खामानि फोराव जोङो थादनांगौबो जानो हागौ नोंगौ ना नोङा नोंथां?
नोंगौ नोंगौ।
बेनिखायनो जोङो सावस्रिखौ गोगोयै लाखिनो थाखाय
औ
जोङो मासे जों मा गियानफोरबो लानो नांगौ। जेरैहाय जोङो जोंनि आरो आदारनि गोबां जोथोन लानांगौ जायो। नोंगौ ना नोङा नोंथां?
नोंगौ नोंगौ।
जेरिहाय आदार निबे बेलायाव बयनाबो दा‌ जों ओ माखासे जोङो सम सम सम मथै जोङो जानांगोन जोङो जि जि बायदियै जोङो सा बोनि
बि हाबायाव जोङो जालांथों जोंनि जेरैहाय नंगुबै आदार होनोब्ला जों ओंखाम जायो नङा होमब्ला नोंथां,
औ नोंथांनि राव मोजां खोना फैनाय जायाखै हेलौ नोंथां नोंथाङा आंनि बुंनाय रावखौ मोजाङै खोनाहैदोंना?
दा नोंथां नोंथांनि मोजां होनना मानो जों ओंख्रि होनदो ओंख्रिखौ जायोबा जों लायनो हागोन बेफोर हाबाफारि जों मोननां औ खोनाबायना नोंथा? हेल नोंथां खोनादों ना औ खोनादों नोंथां आंनि खे, खे खोनाबाय नोंथां? माने जोङो देहाखौ गोग्गो लाखिनो नङा होमबा नोंगोन ना नङा अ ना जों औ अब्ला गुबै आदार बेजों जों नांगोन औ बेजों जोंनो नांगोन माखासे फोरजों आरु माखासे प्रटिन, मैगं थाइगं ना मैगं थाइगं मा‌ होनदो जों नानै जोङो जों सानगोन
औ
सुबुं माहारिनि जेरैहाय जों मैगं थाइगंखौ जोङो जानांगौ बांसिन जोंनि माखासे जोंङो उम ना बेदरफोरखौ जोंङो एसे खमनि गेजेरजों जों जानांगो। माने सामफ्रा फ्लांबोदि बिदि जानांगौ बेबो नङा। खिन्थु जोंनो प्रुट तिननि थाखाय जोंनो मेजेमनि थाखाय जोंनो बेफोरखौबो नांगौ जायो बेनिखायनो जोङो मा होनदो ओम जोङो बांद्रायबो जानाङा जों खमबो जानाङा जोंङो ओ जोङो ओ स स जों समानैनो। जोङो बिदि गोग्गोयै जोङो जालांबाय थायोब्ला आरो नांगौबाय बि रोखोमनि जोङो दै लोङोब्ला सानसेयाव अब्ला जोंनि देहायारि दोहोन अब्ला जोंनि देहाया गोगोयै थागोन आरो जोंनि सावस्रिया माने। नोङा ओमबा नोंथां?
नोंगौ।
नोंथाङा मैगं जानायफोराव एसे जोंनि जेनेबा मैगंफोराव एसे उसुबिदाफोर मोनदों नामा? बेनि सायाव एसे फोरमायनो हाग जेरैदि मैगंखौ जायोब्ला सुबुंफोरा औ एसे उसु खहा खो जायो औ। खहा खालामो दे-देहाफोराव। बेनिफ्राय एसे फोरमायनो हाग गोन नामा?
आंथ' बुंनो थाङोबा बारा मोनथिया। अब्लाबो आङो जा मोनसे बा मोन एसे एनै माने मोनथिनाय खौ आं माने बुंनो सानो आरोना ओरैहाय जों बुंनो थाङोब्ला जोङो न'आवनो जुदि बि फोरबायदि ओ मैगं थाइगं जों गायनो हायोबा मोज जां मानो होनोबा जोङो। जोंनिनो जायगानि बा मोखौनि मा गोबोरखि बि फोरजोंबाबो जों माने हासार ज' सारनानै जों माने मैगं थाइगं मोजां मैगंखौ जों जानो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
जेरै जोङो बाजाराव जों बायनो थाङोबा गोबां मुलि भिटामिन हासार बेबायनिफ्राय माने बान गायनानै माने फाननो लाबोयो नङा होनबा जेरै जों बि फोरखौ ओंख्रिखौ जों बायनो जाबा बायनानै बास जाफैयोब्ला। जोंनि देहानि थाखाय जोबोद माने खहा होननानै बुंनो सानो आरो आङो।
औ नंगौ नों
जेरै जों बेफोरो जों मालाबा मोजाङै जों माने बे जेसेबां सुनांगौ बेसेबां माने जों मालाबा जों सुनायबो जाया जानो हागौ।
औ नोंगौ नोंथां।
जों जुदि संनानै जायोब्ला ओरै ए आं खोनानोबो मोनदों एबा नुनोबो मोनदों आरो मोनथि दोंबो जेरै बेफोरबायदि बाजारनि मैगं थाइगं लाना फैनानै बा संना जानानै ओ जोबोद गाज्रियैनो माने गोबानाय बेफोरबायदिखौबो आं नुनो मोन
औ औ नंगौ नोंथां।
नि देहाखौ जों गोगो बा मोजाङै लाखिनो थाखाय जोङो गोबां ओंख्रिफोरखौ जों बा नायनानै बा बासिनानै जों जानो गोनां
जानांगौ औ नंगौ नोंथां।
ओ बिदिनो जों गावनि देहाखौ माने गोग्गो बा मोजाङै जों जुदि लाखिनो सानोबा जोङो गोबां फिथाइ सामथाय निफ्रायबो जों गावनि देहाखौ एसे गोगो बा मोजां मोजाङै जों लाखिनो हायो जेरै जों आफेल जायोबाबो जों माने देहाखौ एसे माने मोजांनि आरो। ना ओरैहाय जोंनि उम थैनि थाखायबो गोनां जायो मानसिनियाव जेरै जोङो ओ दालिमखौबो जों जानो हायो। जेरै ओ आबाद नि माने बिद जोंनि। जायगायाव माने गिदिर होननानै मिथियो आरोना बेफोरखौ जों जायोबा जोंनि थाखाय मोजां मानो होनबा बेयो थै जायो नालाय औ। ओ एसे मोनथिनायखौ फोरमाय जाबाव
औ नोंथाङाथ बुंबाय फिथाइनि सायावबो नङा होमबा सावस्रिया फिथायाबोथ' थ मोनसे बेबो जोंनि देहाखौ मा होनदों गोगोयै गोगो लाखिनो हायो नङा होमबा जेरै जों ओंखाम खौ जोङो सानसे जायाबो जों फिथाइजोंनो थानो हायो थांनानै थानो है नाया जों फिथाइ सामथाइ जोंबो जों थांनानै थायो। थानो हायो नंगौना नंङा जेरै जिब जुनार फोरा जेरैहाय थांनानै थायो फिथाइ सामथायाइजों नङा होमबा। दैजों नोंगो ना नोंङा? थिग बिदिनो सुबुं माहारियाबो बिदिनो जों फिथाइ सामथायाइजोंबो जों थांनानै थानो। हायो बेनिखायनो जोंङोनो नांगौ जोङो बांसिनानो जोङो साबसिन जायो नोंथां बुंनाय बादि जोङो जेरैहाय नआवनो नङा होमबा न'आवनो बा जोङो आबाद खालामनानै खना सेबाबो जोंङो मा होनदों आबाद खालामनानै जोङो जोंनि जिउ खुंनायाव जोङो सोलिनो हानाय मैगंफोरखौ जोङो दिहुननानै जानो हायोब्ला जों माने जोबोद मोजाङै थागोन देहाया। जोंनि सावस्रिया माने औ आरो बेजों लोगोसेनो माखासे जोंनि देहायारि खहा खालामो नंङा होमबा नों
औ औ नंगौ।
ए जेरै हाय जों बाजाराव माखासे गलाफोराव जोंङो जायो। जों माखासे मेथाइ फोर नंङा होमबा बिदि जायो। आरो माखासे जोङो ओइ पासफुड नङा होमबा बैफोरबायदि जों मा माखासे जिनिस फोर जायो आरो माखासे जोङो मा होनदों गोलैसोनानै थानाय नङा होमबा बेफोर जिनिस फोरखौ जों जायो जोंनि देहायाव बेफोरखौ जोङो सोनानै लायोब्ला जोंनि देहा सावस्रिया मा जागोन अब्ला जोंनि सावस्रिया खहा जायोना
जायो जायो जायो।
जों बेनिखायनो बेफोरखौ जोङो मा होनदो बेखौ सानफ्रामबोनि जिउआव बाहायनो नाङा। नंगोनना नङा नोंथां जों सानफ्रामबोनि जिउआव बाहायबा जोंनि देहायाव अब्ला जोंनि सावस्रिया जोबोद खहा जागोन। अब्ला जोङो बेफोरखौ जोङो मोनदांनानै जोङो गावनो हारसिङै एसेब्लाबो जों खस्थ' खालामनानै नङा होमबा आबाद फोथाराव मैगं थाइगं फिथाइ सामथायाइ बेफोरखौ गावनो बा खालामनानै बा गावनो मावनानै दिहुननानै जिउ खुंनो हायोब्ला माने जोङो जेब्लाबो माने खहा जानाय नङा
औ औ नंगौ।
मोजाङैनो थागोन
औ
नोंथां नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो दंमोन औ औ। खोनादों दा नोंथां
ओरै दाथ जोंना नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय
औ दे नोंथां अबला ना दिनैनि औ औ आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां औ दे गोजोनथों औ